नोंथां हेलौ' नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
ओ अब्ला जों दायो आरो मोनसे सावरायनो लानोसै ने नोंथां?
औ औ दे औ औ दे औ सावरायनो हागोन दे। औ औ दे सावरायजागोन दे
अब्ला आं बेखेवग्रोनोसै नामा नोंथां
औ दे औ नोंथां दे नों बेखेवग्रोदो हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ दे होमबा नोङो ओंख्रिनि सोमो
होनबा जों बयबो मिथियोना जोंनि बर' हारियाव गोबां जेरै औ खोनादों-खोनादों औ औ ओंख्रि ओ
उम दे
ओंख्रि होनोब्ला जों बांसिन अनला ओं ख्ला अनला सबाइ ओंख्रिफोरखौ जों बांसिन मोजां मोनोना बर' मानसि
औ औ औ
ओ गोबां बेलेग मैगं थाइ ओंख्रिबो दं जेरै हाग्रानि ओंख्रिफोर दिंखिया
औ
बा ओ लाइसिफोर खानानै ओंख्रि संनानै जायो जोंनि बर' मानसि फोरा बांसिनानोना ओ बेबायदिनो दायो आङो ओं बर'नि मेन ओंख्रै अनला ओंख्रैनिस सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय
जायो
औ औ नोंथां
नोंथांनो फोर
औ उम उम औ थां औ
ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो अनखौ
औ
सोमनानै ला दोननाय जायो बि
औ
नि उनाव औ ना बा बिदर
औ ओं
एवना सेरनानै दोननाय जायो।
औ
नि उनाव जों
औ औ
ओं
उम हेल' औ नोंथां
ओ अन
औ औ औ
दे नानै बेखौ होनाय जायो लोगोसे जों खारै- खारैबो होनाय जायोना बर'नि खारो जेरै उम ओ मा होनो थालिर राथियाखौ जों दाननानै बेखौ फोनानै ओ थारफोरखौ दिफिफ्राव सोनानै बानायनाय जायो। बे खारैखौ जों अनला ओख्रिफ्रावबो होयो होयो गोबां मैगंफोराव जों बेदिनो अनदला यावबो सिगां संनोबा खारैजों ना बिथिंजाय बांसिन मोजां दा बांसिन ओ बेक्टरा बाहायदा सरखार माखौ बाहायो होमबा न'नि बा बानायनाय खारैखौ बाहायनाय जायो। जायो आरोना बेबायदिनो हा सबाइखौ संनो थाखायबो जों सबाइ